औ खोनादों।
खोनादों ना नोंथाङा।
औ खोनादों खोनादों।
बिदिब्ला नोंथाङा दा समाव माबोरै दङ।
औ दङ ओरैनो दंफां सायाव जिरायना दङ आं दंफां।
औ बिदिब्ला नोंथांनिसिम बेलासिनि गोजोन गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो आंनिसिमबो
बिदिब्ला आं नोंथाङा दसे सम फ्रि दङब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां
अ बिदिब्ला नों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा दाथ दैज्लां बोथोर जों बिदिनो दैज्लां बोथोराव माइ आबाद खौनो मावनाय जायो बिदिब्ला आंनो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नोंथांनि ओनसोलाव दासान्दि माइ आबादजों लोगोसे बिदिनो दैज्लां बा मेसे फोराव मा मा आबाद मावनाय जायो लोगोसे बिदिनो माइ आबाद मावनो थाखाय माबोरै जोथोन लानाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ औ थारैनो जोबोर मोजां सोंथि ओ दा जोंहा माइ आबाद होननानै बुङोब्लाथ जोंहा गिबियावनो जोंहा थांनानै थानो थाखायथ' जानो आदारनि गोनांथि जानानै फैयो नङा होमब्ला
औ नंगौ नोंथां
जोंनि ओनसोलावथ गोबां गोबाङानो एबा ओ गुजि जौखोन्दोआनो जोंहा ओंखाम जानानैनो थांना थायो नालाय ओ बेनिफ्रायनो ओ जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो जों दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनो
औ नोंगौ
ओ जोंनि जों माइ आबादनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव ओ माइ आबाद आबादजों लोगोसेनो दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबां रोखोमनि गोथां मैगं थाइगं जों आबाद आबाद मावनायखौबो नुनो मोनो नाथाय थेवब्लाबो थेवब्लाबो जोंहा गोबाङानो माइ आबादखौ बांसिन मावनायखौ जों नुनो मोननो थाङो आरो
औ नोंगौ नोंथां ओइनो सैथो औ
औ थारैनो जोंहा ओ माइ आबादखौ मावनो थाखाय बायदि रोखोमनि नेम खान्थि एबा आदब खायदा खालामनानै जोङो आबादखौ माइ आबादखौ मावनाय जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ खोनादों
दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ माइ आबाद मावनोब्ला जोंहा गिबियावनो ओ जा खोथिया फोनाय आदब खायदा बेखौ ओ खालामग्रोनांगौ जायो जेरैहाय जोंहा ओ खोथिया फोनो थाखाय माइ माइजलि जोंहा बासिग्रोना लानांगौ जायो गिबियावनो ओ जायखौ जोङो बिधान होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां ओ ओ औ औ बेनि उनावहाय जोंहा बै बिदानखौ जायखौबा गायगोन जायबा जोंहा गोसो गोरोबदों गोसो जादों जा बिधानखौ गायगोन बेखौ जोंहा लाबोनानै नआव ओ सोमनानै दोननाय जायो हाख खर एबा फुख्रियावहाय ओ सानथाम एबा सानब्रैसो सोमखांनानै जोंहा बै माइस्लिखौ ओ बोखांना ओ दोनो हाखरनिफ्राय साननै एबा सानथामसो बेनि उनावहाय जोंहा औ बेनि उनावहाय जोंहा बेखौ ओ सानथामसो दोनखांनायनि उनाव जा फोथार फोथारखौ जोंहा हेवनानै ओ जोंहाथ गोदो हालिजों मोसौ हालिजों फोथारफोरखौ हालेवनाय जायोमोन एबा हालेवनानै ओ आबाद मावनाय जायो नाथाय आथिखालनि जा दोरोङारि मुगा जाबाय नालाय आथिखाल आरो ओ समाबो एसे जोंहा समजों होसोस्लाबनो हाया जाहैबाय नालाय बेनिखायनो जोंहा आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जा ओंखारनाय ट्रेक्टर मेसिन न बायदिफोरजों जोंहा हालेवनानै खम समनि गेजेरावनो जोङो आबाद मावनायखौ खौ नुनो मोनो थिग बे रोखोमैनो जोङो अ अ ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै जा खोथिया बेखौ गिबियावनो जोङो मोजाङै हालेवनानै खोथियाखौ फोनाय जायो नोंथां खोनादों ना औ औ औ औ थिग बेबादिनो फोनानै जोंहा खोथियाखौ जोथोन लानांगौ होनोब्ला मोसौ बोरमा हाबनो हायै बायदि खोथिया फोखांनायनि उनाव जोंहा ओ औवाजों नङाब्ला बायदिसिना रोखोमनि नेटफोरजों जोंहा बै खोथिया थोलिखौ आ
औ नंगौ नोथां
होमबा नोंथां
खोनादों नोंथां
बेनि उनाव जोंहा आ माइ गायनाय जायो माइखौबो मोजाङै हालिजों हालेव नानै जोंहा मोजां रोखोमै अ बेनि उनावनो मोनसे थालांबावबाय जोंहा खोथिया खोथियायाव जोंहा खोथिया फोखांनानै खोथियाव बायदि रोखोमनि जों आथिखाल अ रासायनिक हासार होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय अ इउ रिया फतास फसरास दि ए पि बायदि बायदि रोखोमनि नाथाय जोङो ओ आगोलाव ओ जों जिबियारि हासार होनानै गायनायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन एबा फोनायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जा मोसो सौनि खि एबा मिथिंगायारि जा मिथिंगायारिजों मोननाय जा जिबियारि हासारफोर बेफोरखौ होनानै जोङो बायदि रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन दा नाथाय आथिखाल आ जों गासिबो सोलायबोबाय नङा होमबा नोंथां थिग बेबा बिदिनो आथिखाल आथिखालनि जा बि गियाननि मुगा बै बिगियाननि मुगाजों गोरोबफानानै जोंबो गोनोखो मुगाजों लोगोसेयैनो गोरोबनानै खामानि मावलांनांगौ जायो आरो समजों लोगोसे नङा होमबा नोंथां औ औ दा बेनो बेखिनिखौ खौनो बुंबाय आङो नोंथाङाबो आंनो नोंथांनि ओनसोलाव माबादिहाय आबाद मावनाय जायो माबादिहाय नेम खान्थि बाहायनानै आबाद मावनाय दे नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ अ दाथ' जोंनियाबो बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि नोंथांनि ओनसोलाव जेरै माइया आबाद मावगासिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो बांसिन सिनानो माइ आबादखौनो मावबाय दङ दा ओ औ मानो होनोब्ला जोंनि गुबै आदारा थांना थानायनि माइ बे जेरै जोङो ओंखाम जायो बांसिन बांसिनानो बेनो नङा होमबा बेनिखायनो जोंनि ओनसोलावबो माइ आबाद खौनो मावगासिनो गिबियावनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो नों थाङा फोरमायनाय बायदिनो माइलिनि गोनांथि जायो जों बैफोर माइलिखौनो जों गाव गाय थांनाय गोदो थांनाय बोसोरफोराव गायखांनाय जा माया बयनिसाय साबसिन एबा गोग्गो मोजां जिब जों बैखौ माइलि महरै दोनथुमना लायो एबा जोङो हाथाय बाजारफोरावबो जोङो माइलिनि थाखाय जोङो माइ बायनानै मोनो जायखिजाया जों मोनसेखौ जों खोथिया फोनायनि सिगां जों बैखौ औ फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो बा जों प्लासटिक नि बस्ताफोरावबो सोमनानै जोङो दैयाव हरसेबा हरनै थाखाय सोमना दोननांगौ बेनि उनाव बेखौ बोखांनानै एसे लामस्रोनानै बा जोङो जायखि जाया थालिर बिलाइ एबा जोङो बिदि थास' बिलाइ गेदेर गेदेरफोरजों जोङो खोबना दोननो नांगौ जेब्ला बै माइलिया एसे ओ गाजाय हांगोन अब्लाना जोङो बेखौ खोथिया फोनो हानाय महराव फैयो बेनिखायनो जोङो गिबियावनो खोथिया फोनो थाखाय जोंनो खोथिया थिलिनि गोनां थि नङा होनबा जोङो बै खोथिया थिलिखौ मोजाङै दानि जुगनि बिग्ग्याननि जोङो जायख ओ थेक्टर जोङो मोजाङै हाब्रु गल' गल' जाजासे जोङो हेवना लानानै लोगोसेनो जों बैयाव मोजाङै आलि होनानै आलि दाना लोगोसे खोथिया थिलियाव नांगौ जखानि दै
ओ नंगौ।
गावनि न'निनो हासार जिबियारि हासार जेरै मोसौ खि, बोरमा खि बायदि जाबोर जाला फोरनि हासारखौ होनानै जोङो मोजाङै हेवना लाखांनायनि उनाव जों बै माइलिखौ जायखि जाया दु एबा जों खादायाव लानानै जोङो सास्रो सास्रो जोङो गारना होनांगौ। बे जाहाथे खोथिया मोजाङै रज'यो। बिनि उनाव जोङो खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव औ मानो होनोब्ला बिदि दा आथिखालावथ' जोङो गोबां मोसौ बोरमा फोरखौ उदाङै बेरायनानै जाबथिंनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला दैज्लां बोथ थोराव जोंहा बिदि मोसौ बोरमाफोरा जानो थाखाय दौवो गांसोफोरनि जेबो आंखाल जाय जायो दुब्लिफोरखौ मानो होनबा दै जाजोब नाय बिदिनो आबाद मावनो थाखाय हेवजोबनाय गांखोनि आ- आं खालनि थाखायनो बोरमाफोरा बिदि खोथिया थिलिफोराव फैनानै गोबां बिदिनो जालांनायखौ नुयो बेनि खायनो जोङो खोथिया थिलिखौ मोसौ बोरमानि- बोरमानिफ्राय जोङो रैखाथि मोननो थाखाय मोजाङै जोङो जायखि जाया नेट एबा जों बिदिनो औवाजों बेरा हेबना जोङो बेखौ बेरा होनाय जायोना। औ बेनि उनाव जोङो बे खोथिया थिलियाव बिगियाननि जुगनि जों जेरै गोबां हासार होनाय नुयो रासाय नारि हासार जेरै नोंथाङा फोरमायनाय बायदि इउरिया, पटासियाम फस फरास बैफोर हासारफोरखौ होयो मानो होनोब्ला बैफोरखौ होयोब्ला खोथियाफोरा एसेबाबो जोंनि मोजाङै जौखाङै एबा मोजां सेेहेरा बा मोजां महर लायो नङा होमबा औ बेनि उनाव जेब्ला खोथिया नैजि थामजि दिननि उनाव मोजाङै जौगोन अब्ला जोङो माइ गायनो हानाय जायो बै खोथियाखौ बेनि उनाव जोङो माइ गायनो थाखाय खोथिया थिलिखौ माइ थिलिखौ जोङो मोजाङै जोङो दिनो नांगोल एबा मोसौजों नङाबा जों दानि जुगनि थेक्टर जों जोङो मोजां हेवना लानांगो मानो होनोबा दा जुगाथ' जोङो बि दि नांगोलजों हेवनायखो बांद्राय नुनो मोनला मानो होनबा दाथ' बिगियाननि जुग नंगौना नोंथां नाथाय गोदोथ' जोंनि आबै आबौमोननि समाव बिदिनो जों मोसौ एबा नांगोल जों गोबां हेवनायखौ नुयोमोन ओबा बिदिनो आबाद मावोमोन नाथाय बिदिनो दानि जुगनि ट्रेक्टरजोंनो जोङो आलि दाननाय हेवनाय लोगोसे माइ गायनाय बेैफोर गासि बो ओंखार जोबबाय बेनिखायनो जोङो जायखि जाया बिदिनो ट्रेक्टरजों हेवना लाना नायनि उनाव जोङो बै दुब्लियाव गायनायनि सिगां सोरबाबा बिदिनो गावनि न'नि गोबोर हासारफोरखौ होयो एबा सोरबाबा बिदिनो दानि जुगनि रासायनारि हासार बाहायो। बेनि उनाव जोङो जायखि जाया गामिनि आइजो फोरखौ लिंनानै जोङो ओ खोथिया फुखांनानै जोङो माइ गायनाय जायो आरोना न। औ नंगौ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव माइ गायो लोगोसेनो जोङो माइ गायखांनायनि उनाव जेब्ला मेसें बोथोर फैगोन अब्ला जोङो माइ हाखांनानै न'आव लाबोखांनाय नि उनाव बै माइ थिलियावनो जोङो बै नारा थिलिखौ जोङो हेवनानै बैयाव बायदिसि सिना मेसिंनि आबाद जों मावनो हायो जेरै जोङो बे बेसर स बाइ मथर लोगोसे बिदिनो लाइ ला फा बैफोर आबादफोरखौ मावनाय जायो मानो होनोब्ला जोङो गावनो बेसर आबादफोरखौ मावनानै जोङो बै बेसरनिफ्रायनो जोङो जेरै- जोङो बेसरखौ फिथाइखौबो जों फाननानै रां मोनो एबा जोङो बैनिफ्राय गावनो न'आवनो थाव फरनानै जोङो जानो हायो। मानो होनोबा दा जोंनि थावफोरा जोबोद भेजारि नङा होनबा बैफोरनिफ्राय जोङो रैखाथि मोनो आरो ना गाव न'आवनो जोङो बेसरनिफ्राय थाव फदेदनानै जायोब्ला औ लोगोसेनो जोङो बै सबायाइनि ओ सबबायखौ जोङो नाखांनानै बैनि सबायाइनि बिगुर एबा साख्रिफोरखौबो जोङो खारै महरै बाहायनो हायो लोगोसे बेसरनि साख्रिखौबो जोङो सावनानै बे खौ जोङो खारै महरै सरनाजों बैनिफ्रायबो खारै मोनो बेनि उनावबो जोङो बिदिनो गावनो न'आवनो जोङो हाथाय बाजारफोरनिफ्राय लाइ लाफाफोरखौ बायना जायालाबसिनो गाव न'आवनो लाइ लाफा गायनानै धोनिया गायनानै जोङो थोजासेनो गाव न'आव जोङो मैगं जानो हायो बेनि अनगायैबो जोङो फोरोलाय लाफाफोरखौ हाथाय बाजार एबा जों बिदिनो मोनाबिलि समाव दसे गावनि दुखान गला बा सपफोराव थांनानै जों दसे समनि थाखाय जों बैफोरखौ जनानै फानोब्लाबो जों जोङो गोबां रांनि मदद मोनो गावनि न'खर खुंनायाव। नङा होनबा। औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो जाना फैबाय जों जोंनि दिनैनि आबादनि सायाव रायलायनायखौ जोंनि एसेयावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां
नंगौ नंगौ थारैनो गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ गोजोनथों। औ
दे होमबा।